हेलौ औ।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनागासिनो दं आङो आङो ओरैनो
ज
हेलौ।
अ माथोआ बारा मोजां खोनाफैयाखै
औ दे बुंलाय।
नोंथाङा दायो माख्रि दाना
औ औ।
नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ आं मानि थाखाय कल खालामदों।
औ एसे एनै मिन्थिगौ।
औ।
दे बुंलाय।
ज जों सावरायनो सानदों मा होनो
औ।
हेलौ हेलौ।
औ।
मा माथोआ मारा मोजां खोनाफैयाखै हेलौ। हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ।
औ दे बुं। औ खोनाबा
माथोखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै मानोबा
खोनायाखै नामा?
औ दा खोनादों नोंथाङा खोनादों दा आंनि माथोखौ
औ दे बुंलाय।
जों आङो दा सावरायनो सान्दों इदिनो हारिमुनि बागै हारिमु होनोब्लाथ' जों मिथिखागौ जों हारिमुखौ गोदोनिफ्रायनो जेरै जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो दाखानाय दं जेरै बर' हारिमु बर' हारिमु होनब्ला जोङो मिथियो गाैबो गाननाय जोमनायनिफ्राय दामनाय देनायनिफ्राय गा खौनानै जों बेफोरखौ हारिमु होननाय जायो जेरै हारिमु होनोब्ला जोङो बैसागुफोर मोसानाय थाबाय बिदिनो दामनाय देनाय बर' हारि दासैखौबो जों गोदोनिफ्रायनो लाखिबोबाय थानाय जों बर' हारिफोरा जेरै गाननाय जोमनायनिफ्राय मानि बर' दखनाफोर गानबोयो ओमफफ्राय दामनाय देनाय खाम सिफुं इफोरखौ नुनो नुनो मोनो
औ
ओं बेनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे
औ आंथ फोरमायनो हागोन हारिमु होनना बुङोब्ला हारिमुनि फोथारा जोबोद गुवार दा बेनिनो सिङाव आङो फिसा मोनसे ओ आयदाखौ फोरमायनो सानदों ओ जेनेबा बेनिनो हारिमुनि सिंनिनो बाहागो होननांगोन ओ जोंहा जेनेबा जोङो हारिमु होनना बुङोब्ला जोंहा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो गोलैयो आरो आसार खान्थिनिफ्राय लानानै जों साफ्रोमबो जिउआव सोलिबाय थानाय बा जिउआव गोनांथि जाबाय थानाय बेफोरनो हारिमुजों सरजाबफानानै थायो बेफोरनो हारिनि मोनफा हारिमु दा बेखायनो जोङो हारिमुनि सिङाव आङो दा मोसा सानाय बिथिङाव आङो एसे खेंफोरना होनो सानदों बेबो जिहेथु हारिमुनिनो मोनफा बाहागो नङा होमबा दा आङो बर'फोरनि बे मोसानाय हारिमु दा बर'फोरनि मोसानाया दा बागुरुम्बा दा बागुरुम्बा खौ ओ जोङो रावबो मोनथियै गैया नङा होमबा औ बागुरुमबाया ओ दा जायखौ इंराजियाव बाटारफ्लाइ डान्स होननानै ओ फोसावदों बा बुंनो लादों मेलेमजिबि बिथांमोना दा बे बागुरुम्बा मोसानायजोंनो जोङो बुहुमाव ओ सिनाय जाबाय दा बावैसो बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ जानांगौ दा बागुरुम्बाया ओरैबायदि मोनसे समायना मोसानाय जायखौ जोङो ओ बागुरुम्बाखौ नागारनानै बर'नि मोनसेबो मोसानायखौ जोङो
माने सिगाङाव दोनग्रोनो हाया होननाय बादि आरो बागुरुम्बा मोसानाया दा बेखायनो बागुरुम्बा मोसानायखौ जों बय बो हारिनि गेजेराव जों अनसायजानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा दा बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों जोङो जिहेथु बुहुमाव गावखौनो बा जों गावखौनो ओ बर' होनना सिनायथिजानाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो अनसायजानायखौ नुनो मोनदों दा बेखायनो नोंथाङा बै बागुरुम्बा मोसानायनि गेजेरजों नोंथाङा ओ बर' हारिखौ आगानसे आवगायबाय होनना सानोना साना
बागुरुम्बा मोसानायजों बर' हारिफ्रा आवगायनायखौ आं नुनो मोनदों जेरै जों दाख्लैबावैसो जानानै थांबाय बिदिनो बागुरुमबा दहौ अर्ल्ड रेकर्डआव मोसानो मोनबाय बेनिफ्राय आरो जोङो बेनिफ्राय बांसिन जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ दा बागुरुम्बा मोसानाय समावहाय गाननाय दख'नाखौ मा होनना बुङो नोंथाङा मोनथियो नामा
बावुरबा मोसानाय समनाय दं बे आं बेखौ मिथिया
औ ओरैनोथ' आं मिथिना मोननायाव बिदन दख'ना होननानै ओ बुं बुङो आरो दा बिदन दख'नानि अनगायै सोरबाफोर गुबुन दख'ना गानो नामा आं बेखौ एसेबां मानिे आइडिया गैया थेवबो आं बिदन दख'ना गाननायखौ बांसिन नुसारो आरो गोमो गोमो गाबनि नङा होमबा औ बेनि अनगायैबो जोङो औ
बिदिनो गुबुमुन दख'ना गाननायफोरखौ बिदिनो ख्रिस्टि बागुरुम्बा मोसानायफोराव नुनो मोनदों खिन्थु जाहा बे अरलिक हरलकटआव मोसादों बागुरुम्बा दुहुआव बेयाव बेलेग दख'ना गान्नायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोमो आगर गोनां बे दख'नाखौ मा दख'ना होनना होनो बेखौ मिथियाखै आरो आङो
औ नंगौ दा बागुरुम्बा मोसानाय समाव जोंहा बा बागुरुम्बा दोहौ जायखौ बागुरुम्बा दोहौ होननानै सिनायथि होदों नङा होमबा दा बेवहाय गासै सा बे सिजोनसो मोसानाय होननानै नोंथाङा सानो बा मिथियो आरो
खोनानो मोनदों इदिनो दस हाजारजन जििरोज जोन मोसानायखौ खोनानो मोनदोंमोन ओमफफ्राय बिदिनो दामग्रा दे दामग्रा देग्राफोरजों
औ हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' आं जेबो खोनायाखै नोंथां हेलौ हेलौ नोंथाङा आं जेबो खोनानो मोनाखिसै